हेल' नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो ओ नांगौ बायदि सम होनो हागोन नोंथांनो आङो
औ नोंथां दे होमबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि ना नोंथां
औ औ सावरायजायो नोंथां थारैनो
अ दे आबादखौ आबाद मावनायनि सायाव जों सावरायनि
औ औ
दा नोंथांमोननिया नोंथांमोननि हालामाव दा माबायदि आबाद मावगासिनो दा सिजोनाव माबायदि सोलिगासिनो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो
दे नोंथां
औ औ जोबोर मोजां सोंथि थारैनो नोंथांनो फोरमायनानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन
औ नोंथां थारैनो
औ दा नोंथाङा सोंनाय लेखा जोंहा जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि हालामाव गोबां रोखोमनि जोङो ओ आबाद मावनानै जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
नंगौ नोंथां थारैनो
दा बे रोखोमैनो जोङो गोदोनि बायदिनो जोंहा बायदि रोखोमै आबाद मावनानै जानाय जों नुनो मोनो ओ जेरैहाय जोङो बायदि बायदि नेमखानथि एबा बायदि बेबायदि आदब खायदाजों जोङो आबाद मावनानै ओ बायदिसिना रोखोमनि जोङो मैगं थाइगंनियानो जा माइ आबादानो जा बायदि बायदि जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव दा बेफोरबादिनो जोंहा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बोथोर लानानै बोथोर खायसे आबादखौ जों मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां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
ओ जेरैहाय जोंहा आ बिदिनो महरै बुंनो हायो दैज्लां बोथोराव जोंहा माइ आबाद खौनो गाहाय होननानै साननाय जायो एबा माइ आबादखौनो जों मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा दैज्लां बोथोराव
नंगौ थारैनो नोंथां
औ दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरैहाय गोथां मैगं थाइगं बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि आबाद जोङो मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो जेरै मेसें बोथोर गोजां बोथोर बायदि बायदि बोथोरफोरावबो जोङो बायदि बायदि गुबुन गुबुन एबा आलादा आलादा रोखोमनि आबाद मावनानै जालांनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव दा बे रोखोमैनो जोंहा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो ओंखाम जानानै थांना थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ औ थिग बे लेखायैनो जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव ओ माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो आङो ओ माइ आबादखौहाय जों माबादिहाय मावनाय जायो बेनि ओ बागैनो एसे नोंथांनो सुंद'नो फोरमाय फोरमायनो लानोसै औ औ दा माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो माइ आबाद नि थाखाय जोंहा गिबियावनो जा खोथिया फोनाय बिखान्थि दङ नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो।
दा खोथियाखौ माबोरै फोनाय होनोब्ला जोंहा खोथियाखौ गिबियाव जोंहा माइजलि बासिग्रोना लानांगौ जायो। माबादि बिधान एबा माइजलिखौ फैयोब्ला जोंहा साबसिन एबा हामसिन जागोन होननानै जोंहा गिबियावनो माइजलिखौ सायख'ना लानांगौ जायो दा बेनि उनाव उनावहाय जोंहा बे माइजलिखौ एबा माइखौ जोंहा फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो दैयाव एबा फुख्रियाव सानथाम एबा सानब्रैसो सोमनानै दोननाय जायो दा बेनि उनावहाय दै खोथिया माइजलिखौ दैयाव सोमना दोननाय माइजलिखौ बोरि एबा जोंहा न'फोराव बोखांनानै जोंनि खायसे लांदां जायगायाव ओ हायाव जोङो लामस्रिानै होनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ ला लाइ लाइजौ एबा जोंहा खायसे थास' बिलाइफोरजोंहाय बेखौ होबना दोननाय जायो। बेनि उनावहाय बे माइजलिया सथाम एबा साननैनि उनाव जा जोङो बेखौहाय फेंखा ओंखारनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां थारैनो।
बेनि उनाव बेखौ जोंहा हेंखा ओंखारबा जोंहा गिबियावनो ओ फोथारखौ मोजाङै हालेवनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनाव जों हालेवनाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोहाय मोसौ हलिजों जों बांसिन हालेवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो ओ ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै ओ बांसिन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। दायनि जाहोना जोंहा खम समनि गेजेरावनो गोबां हालेवनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां।
थिग बे रोखोमैनो जोंहा बै खोथियाखौ एबा माइजलिखौहाय जोंहा बै हालेवनायाव सारहैनाय जायो एबा फोहैनाय जायो नङा होमबा? दा बे रोखोमैनो ओ नोंथाङाबो ओ नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय माबादिहाय ओ आबाद मावनाय जायो नोंथाङाबा आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां नों नोंथाङा जाबादि बुंनानै थांबाय बेबादिनो आबादखौ जोंनि ओनसोलाव ओनसोलावबो मावनाय जायो बेबायदिनो दैज्लां बोथोर बोथोराव जोंनि आसामनि सुबुंफोरनि जानाय आदारानो जाबाय माइरं नङा होमबा नों
नंगौ नगौ थारैनो सैथो औ
माइ आबादा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां दा दैज्लांफोराव माइ आबादखौ जों गामि ओनसोलाव मावनाय नुनो मोनगासिनो बेजों लोगोसे मैगं थाइगं जानाय फिथाइ सामथाइ बेफोर आबादखौबो मावफानाय जों नुनो मोनो।
नंगौ औ
औ नोंथां नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि सोंनि नों आंमोननि ओनसोलाव माइ गायनाया आइजोफोरा गायोना हौवाफोरा गायो?
औ ओ थारैनो ओ मोजां सोंथि ओ माइ गायनाय होनोब्ला जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय आइजोफोरखौहाय गायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला आइजोफोरनि आखाइजों एबा हौवाफोरनि आखाइजों एसे ओ‌ फारागथिखौ जों नुनो मोनो। गायनायखौ जों नुनो मोनो अब्लाबो हौवाफोरखौ एसे लेजि एबा लासैजों गायनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जों बांसिनानो जोंनि आइ जोंनि ओनसोलावहाय आइजो माहारिखौनो बांसिनै गाय गायनाय फुनायाव मुखुबखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा औ औ दा बे रोखोमैनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माइ आबाद मावोब्ला मा मा रोखोमनि ओ माइ नोंथांमोननि ओनसोलाव मोननो थाङो? मा मा मुङै मोनथिनाय जायो।
ओनसोलाव मिथिनायाथ' दा गोबां माइब्रा आसु माइबो फोनाय जादों आरो नोंथां। नै से नै बोसोर सिगांनिफ्राय आसु माइ फोनायखौ लाफिनदों नोङाबाथ' आसु माइ फोनाया जोंनि ओनसोलाव एसे गोमानाय बायदि जानानै दंमोन नोंथां
औ नंगौ नंगौ
लोगोसे माइब्रा माइ गायनाय नुयो जोसा मा रनजित माइ आइजुम माइ बेबायदिनो गोबां रो रोखोमनि जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव बा खाथि खालायाव बा जोंनि न'खराव बेबायदि बिदि माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां।
मोनो मोनो औ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो दा ओ बेजों लोगोसेनो नोंथाङा आंनो मोनसे सोंथि ओ फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां थारैनो
औ दा आंनि सोंथियानो जाहैबाय दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा बादिहाय माइखौ मारा नानाय जायो एबा मा बादिहाय माइ खौ हानानै लाबोनायखौ नोंथांमोना बा नोंथाङा नुनो मोनो। नों आथिखालनि दिनाव
आथिखालनि दिनावथ' जोंनि सुबुं अनजिमायाबो बांबोदों होमब्लाबो माइखौ जोङो सिजेन खमायाव जेब्ला जों माइखौ हायो बे समायाव जों गोबां बिबांनि जेनबा हाजिराफोर माइ हानो थाखाय नागिरनानै मोननो थाङा नोंथां दानिया
नंगौ सैथो खोथा औ
सुबुंफोरानो थांनानै माइखौ हाहोयो बेजों हाग'नो हायाबा मेचिं लाबोनानै बेजोंबो जों माइखौ हानानै फोथारावनो नानानै लाबोखानाय जायो
औ औ
बे माइखौ फोथाराव नायाबालासिनो जों हानानै लाबोब्ला जोंनि गामि जोंनि गामि ओनसोलाव जों मोसौदोबो साफा सानै बुहुद खम बिबांनि मोसौजों मारा होनानायखौ दासानदि नुनो मोनगासिनो आरो
औ सैथो खोथा औ
औ औ दानियाथ' माइ नाग्रा मिसिन ओंखारदो नोङा होमबा नोंथां औ बेजों ओ माइखौ जों बांसिन मारा नानायखौ नुनो मोनो मोसौ माने खम बिबांनि जालांगासिनो आरो थेवबो साफा सानै न'खरा नागा नायो आरो
औ नंगौ नंगौ थारैनो ओ सैथो खोथा ओ जोङो ओ माइ आबाद मावनायावहाय एबा बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनायावहाय माबादिहै जोङो बेफोर आबादफोरखौहाय मो मा माबादि रोखोमै जों जोथोन लानायखौ नुनो मोनो नोंथां
जोंथ' आबाद मावोब्ला नांगौ बिबांनि आबादाव जेब्ला दैनि गोनांथि जायो अब्ला जोङो दैखो होनो हानांगोन
औ
औ आरो हासारफोर जुदि गोबोर हासार बा बायनानै लाबोनाय हासारफोरखौ जोङो जेब्ला आबादाव होनायनि सम जायो अब्ला जों बेफोरखौ सारनानै होनाय नुनो मोनो नोंथां
औ औ थारैनो औ सैथो खोथा
नोंथांनिसिम आंनि मोनसे सोंथि
औ
नोंथाङा गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि जुगनि गोदान मुगानि आबाद मावनायाव माबाफोर फाराग नुदों नामा बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ औ थारैनो जोङो आथिखालनि आरो गोदोनि आबाद मावनायनि सायाव नायनो थाङोब्ला जों गोबां रोखोमनि फारागथिखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोङो बायदिसिना रोखोमनि फाराग फोर बुंनो हायो जेरै गोदोनि जुगाव जोङो एबा गोदोनि दिनाव ओ मोसौ हालिजों जोङो मोसौजों हालेवनानै जोङो माइ आबाद एबा बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नथाइ आथिखालनि दोरोङारि एबा गोनोखो मुगायाव जों बायदिसिना रोखोमनि मेसिनारि ट्रेक्टर बायदिजों जोङो हालेवनानै ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां औ औ थिग बे रोखोमैनो बुंनो हाबावो जोङो गोदोहाय रासायनिक हासार जायखौ जों बुङो गोदो आंनिया गोरोन्थि जाबाय गोदोहाय जोङो सिबियारि हासार जायखौ जों जिब जुनारफोरनिफ्राय मोननो हायो बेखौ जोङो बाहायनानै गोदोहाय आबाद मावनाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल गोनोखो मुगानि जा रासायनिक हासार बाहायनानै जोङो आबाद मावनायखौ जों आथिखालनि जुगाव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ औ थारैनो नोंथां जोंहा दिनै समाबो जाना फैबाय सावरायलायनायनि नङा होमबा
नंगौ नोंथां औ
औ नोंथांजों गोबां खोथा सावरायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय बेजों लोगोसे गोबां खोथा नोंथांनिफ्राय मोनथिना मोनबाय थारैनो साबायखर बावहरबाय नोंथांसिम औ औ औ गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों